औ खोनादों नोंथां उम। गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो नोथाङा ओरैनो मानि सोमोन्दै रायलायनो लानो कल खालामदों नोंथां?
अ' ओ नोंथांमोननिथिंथ' जोबोद रबार बागान दङ' नोंथां दा बे रबार बागानजों जोङो माबोरै मावो रबार बागानखौ बेजों माबायदि रां आरजिनो हायो बेनि सायाव नोंथां फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां बिदिबालाय ए नोंथाङा खोनासंनानै लाबानो जाबाय नों थां जेनबा जोङो लबार आबादखौ जोङो मा होनो ओ गायोब्ला जोङो गिबियावनो माखौ मिथिगोरना लानाङो जोङो मा होनो लबारखौ गायोबा जोंहा मा न' बुरजायाव गायनाङा होननानै जों आरो ना जोङो बागानफोर खालामा जों एसे गोजान जायगायाव एबा नोंहा दुब्लिफोर मोजां दंबा हा खालिफोर दंबा जों बेयावसो गायनांगोन आरोना। जोङो गिबियावनो लबार गायनो थाखाय जोङो लबारखौ फुलि बायनानै गायनांगोन आरोना जोङो जेरै जों गय गायो बेबायदिनो गायनांगोन गयनि ग' जों मिथिखायो जोंहा बयहाबो न'खर न'खराव जोंहा गय गाय गय गायो होननानै मिथिखायो बेबायदिनो जों गय गायनानै जेनेबा जोङो गयखौ जोङो बा बोसोर एबा द' बोसोरजों मोनोबा बेखौ जोङो बिनि बेखौ जोङो दाइन बोसोर नङाबा स्नि बोसोरनि गेजेरजों जों मोननो हायो आरो ना। गिबि जोङो लबार आबादखौ मावोब्ला जोङो मा होनो जेब्ला जोङो बे लबारखौ हा मावो अब्ला जोङो माखासे उम बुस्थुफोर मोनथिना लानांगोन जे जोंहा मा होनो माखासे बेयाव फोरोंग्राफोर थायो आरोना लबार फिफाङाव हा जेनेबा माजों माबायदि हायो बा मा मा आ बुस्थुफोर एबा मुवा बेसादफोर नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सिगांगोर जों सोलोंनानै लाग्रोनांगोन आरो ना। जोङो मा होनो सिगाङावनो जोङो बुंनो हागोन जोङो माखासे लबार हा हानो थाखाय जोङो मुवाफोर बस्थु बुथु बुस्थुफोर बुथुमनांगौ बेफोरनो जाबाय जोंहा सिखा गिबियावनो सिखा सिखानि उनाव जोंहा गुना दं आ आरोना आरो फ्ले-ब्लेड होननाय फोरबो दङ' बे ब्लेडा जायैबाय बे लबार हानानै जोङो गसर होग्रा माने बै आसुगार हाग्रा एबा माबा मोनसे हाग्रा बेैबायदि ब्लेद नङा आरोना जेनेबा थिंनि ब्लेड बेखौ बे थानांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव खथा खथाया जाहैबाय जोङो आजावनाय बे आजावनायनि थाखाय जोङो खौ बायनांगोन आरोना बेनि उनाव जोङो फांफा फांफा जोङो खानानै हो दोनहैनांगोन गिबि जोङो ल-लबार हायोबा जोङो गिबि हाजेनबा जोङो लबारखौ मोना आरोना बांद्राय आथा ओंखारा होनना। बा
आथा ओखारा आरो बिनि उनाव जोङो नैथि हायोना हायोब्ला जोङो नैथियाव एसे ओंखारो आरोना गिबि हाजेननाया जाहैबाय थाब लाथाखायो बिनि थाखायनो जों बे आथाखौ जोङो लगायनो हाया आरो ना आरो बिदिनो जोङो बा बा दिन सो जोङो हानायनि उनाव जेब्ला जोंहा मोजां आथा ओंखारो अब्ला जोङो गिबियैनो मा खालामनांगौ जायो जोङो गिबियै जोङो मा खालामनांगौ बेयाव उम जोङो द' दिननि उनाव जोङो मोजां आथा ग'गारोबा जोङो बेयाव फुङाव थांनानै हैहैनांगोनना आरोना नोंथां जोङो जेसेबां फुङाव थांनानै हाहैनो हायो अब्ला जोंहा मोजांसिन नु ओंखारो होननानै जों बुंनो हायो जेनेबा जों लबार बिफाङा जेन हाजानाया जाहैबाय जोंनिया बिबार बारबा आरो मा होनो ओ बिलाइ सिरिबा हाजाया होननानै जों मिथियो बिनि माखासे जे जेसेबां बिलाइ दङ' एसेबांनो जोङो हानो हागोन आरोना दैलां बोथोराव जोङो बां जों आथाखौ मोजां मोनो होननानै जों मोनथियो बिनि थाखायनो जोङो हागौमानि जोङो फुङाव हायोब्ला जों बांसिन आथा मोनो। बेनाव जोङो जोङो फुङाव हाबाय जोङो हाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो हानानै ै अब्ला जोङ न घटा एााम घन्टानि उनाव जोांहैनांगोना बाल्सि लानानै जोंैां नायनि उनाव जोङो लाबोनोसै लाबोनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौसो जेब्ला ओ लाबोखाङो अब्ला जोङो थ्रि दङ जेनेबा जों साहा होग्रा थ्रि आर ना बेबायदि थ्रि दङ बेयाव बे थ्रियाव जोङो जोङो थाम लिटारसो जोङो आथाखौ होयोब्ला जोङो बाव दैबो लगायनांगौ बे दैया जाहैबाय नै लिटारसो दै होनानै जों लगायनांगौ आरो ना आरो बेनि उनाव एसिद दं आरो ना एसिद एसिडआ जाहैबाय जोङो बे लभार लगायग्रा एक्सट्रा एसिड थाख जोंङ बेखौ बायना लानानै फैनांगौ आरो ना जोङो लभार फानग्रा गुदामनिफ्राय बिनि उनाव लाबोनानै जोङो बेखौबो नांगौ रोखोमनि नों जब बेसेबां होयो आटाखौ बेसेबां होयो बेसेबांनि जखा खालामनानै नोङो होबानो जाबाय आरोना नों थांगौ आरो बिनि उनाव जोङो होखांनानै बेयो जाहैबाय जोब्बाय बिनि उनाव जोङो अखानायै नायहैबाय बे अखानायै जोङो माखा माखासे साग्रा मेसिनफोर दङ बेनो जाहैबाय मोननै मेसिन दङ। मोनसेया जाहैबाय स्लिम ओमफ्राय मोनसे आगर खालाम बै सिमाव जोङो जेसेबां हागौ एसेबां फिसा खालामबाय बिनि उनाव फिसा खालामनायनि उनाव जोङो बै आगर गोनां बे आगराव जोङो नाहैबाय आरो ना बै नाहैबा नायबा जोंहा समान मोजां जाबाय आरो ना। साइस जाबाय आगरजों नायोबा बिनि नोजोराव लाबोनानै जोङो लामफैबाय बिनि उ लामनायनि उनाव मा जो बेयाव अखा अखाफोर जों फिसिनो मोननाय नङा आरोना मानो होननानै बुङोब्ला ब अखा फिसियोब्ला बैयो अखा जे नाङो बैयो मा होनो बसन्थ' बेरो आरोना जेरै जोंनि गस्ला लंफेेनाव बसन बसन्थ' बेरोना बेफोरबायदिनो बेयाव बसन्थ' बेरेरोना बेनि थाखायनो जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो सान्दुंआव होबाय बिनि उनाव मा खालामबाय जोङो थिखोबाय थिखा थिखोबाय थिखोनायनि उनाव आरो मा खालामनांगौ बिदिनो जोङो सान थ बारालामनांगौ आरो जेबादिन आदिनो ज मां अ जोंहा गोजा -गोजा जायो अब्ला मान लार ग मा होनो दुमनाय दङ बे दुमनायावबो जों दुमनांगोन मानो बेयाव मा जायो माने आरो जोङो लबारखौ जोङो उखुन्दयाव दु्ला जोंहा बांसिन बेसेननि मोनो होननानै जों मिथियो। ओ जोङो लबार दंब्राबो एक्सट्रा जोङो न' फिसा बानायनांगोन आरो ना‌ बेयाव जोङो लबारखौ गोजौआव आलायबाय बिनि उनाव जोङो दुमबाय दुमनायनि उनाव उखुन्दै होबाय जोङो उखुन्दै होखांनायनि उनाव जोङो फानहैनो हाबाय बेखौ जोङो केजियाव जोङो जेनेबा से नैजौ नैजौ नङाबा सेजौ दाइनजि सेजौ गुजि बेफोर मोनो आरोना बेफोरबायदिजों जोङो ओ लबार फाननानै जोङो आबाद एबा लबार आबाद मावनानै जोङो जोंनि जोंनि मा होनो राहा एबा जोंनि थांना सानफ्रोमबो थांना थानायाव जोङो दैदेनलांनो हायो आरोना जोंनि जिउनि राहाखौ आरो ओ लबार मावना मावोब्ला जोंहा गोबां खस्थ' जायो होननानै जों मिथियो आरोना नोंथां बेनिखायनो लबाराबो जानला मोनला मावजायो होननानै मावना मावनाङा आरोना जेनेबा गयफ्रा जाहैबाय जोङो गय गायनानै दोनबाय सात बोसोरनि उनाव जोङो जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जोङो हानबाय फानहैबाय बेबायदिल' आरो आंनि बुंनायानो नोंथां बिनिसै नोंथाङाबो जेनेबा फोरमायदो नोंथाङा मा आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथां?
बेखिनियाव नोथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय दा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोम गोबां रोखोम बिदिनो ओ रां आरजिनो हाग्रा माखासे आबादफोर दङ दा बिदिनो होननो हायो जोङो माइ आबाद आरो जुंखाम आबाद दैज्लां बोथोरनि आं बे फोरमायसिन थानो दा ओ गोदोनि दिनाव जोङो माइफोरखौ ओ बुरजा गायनो जोबोद खस्थ'मोन थेवब्लाबो जोंनि ओ सुबुंफोरा नारा नाथा नाजानानै ओगायबोदों नाथाय आथिखालाव माइ आबाद मावनाया जोबोर गोरलैसै जोङो बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव ओ जों फन्सास बिगा बा बाजि बिगा जोङो आबाद मावोब्लाबो जोङो बेखौ दसे समनि गेजेरावनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला उम आथिखालाव जोङो ट्रेक्टर बेजोंसो हालौखायो गोदोनि दिनाव जोङो मोसौजों जोङो ओ सिगां हालौवनायखौ जोङो खारायनाय होनो बिनि उनाव जोङो नैथि हालेवनायखौ जोङो सामोर होनाय बुङो आरो थामथिखौ जोङो फोमोननाय बिदिनो दं होनो आरो बर' होनायबो दंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव फोमोनो आरो दा फोमोन फोमोनखां नायनि उनावनो जों माइखौ गायो बे थिग। जोंनो गिबियाव माइ आबाद गायनो थाखाय मा नांगौ जायो जोंनो खोथिया नांगौ जायो खोथियाखौ जों मानिफ्राय मोनो माइज्लि दा जोङो माइज्लिखौ मारै बानायो होमबा जोंहा जेनेबा थांनाय बोसोराव गायनाय माइ बेखौ जोङो जोलैनि थाखाय बुरजा दोनखायो आरो दा दोननायनि उनाव जों बेखौ बस्थायाव सोनानै जोङो बेखौ आराम ओ उम गाजा बेरहोनो थाखाय जों बेखौ बबेबा दै माबा दंग' बा बबेबा फुख्रियाव जोङो सोमनानै दोनो आरो दा जों सोमनानै दोननानै जोङो बै खोथिया थिलियाव ओ खोथिया थिलियाव जोङो बेखौ अ बे जो फ्रि फ्रि सारलनानै होनांगौ आरो जों मारै सारना होयो होमबा जेन'बा जोङो बेसरफोर फोनाय बायदि माबाफोर फोनाय बायदि बिदि आरो दा जेब्ला माइज्लिया रज'गोन दा माइआ रज'गोन खोथियाया जेब्ला जों बे रज'गोन अब्ला जोङो जों बेखौ हालेवनानै लाखानांसिगौ आरो जों गायगोन माइ दुब्लि फोथारखौ दा जोंना बे गाय माबाया जोंना हालेवनाया जोबोद गोरलै जाबाय मानो होनना बुङोब्ला ट्रेक्टरजोंनो जोङो खननै जोंनो खननैल' आराम मोजां हालेनांगौ होनबानो जोंना आजिखालि हाब्रु ग्ले-ग्ले ओंखारजोबखासै आरो हाया मोनखासै आरो दा बिदिनो जोंहा बारा जोङो आबादखौ मावोबा जोंहा रां खर'स थांखायो बे थिग थेवब्लाबो जोङो बेखौ जोङो मोननायाव आबाद थिखोनायाव जोङो ओ बिनि मुलाम्फाखौ जों मोनफिनखायो आरो दा बिदिनो जोङो सिगाङाव हालौवनानै लाजोबबाय दा जों खोथिया जौवोब्ला जोङो बेखौ आराम फुनानै ओ उम फुनानै मा खालामो जों बेखौ सानसेसो दोनथ'नांगौ आरो जों फुग्रोमोना गायनाङा ओ मानो गायनायाव एसे उसुबिदा जायो साननैसो सानसे दोनोबा जोंहा साननैसो दोनोबा खोथियाखौ फुनानै जोंहा मोजां जायो आरो बोखा-बोखा गायनो दा जोङो बिदिनो गायदो फुनानै दोनदो ओमफ्राय जोंहा गायनाय सम फैयोब्ला हाफोरखौ जोङोे ट्रेक टरजों मोजां हालेवनानै जोङो गायदो आरो दा गायनायाव जोंहा आजिखालि गोबां ओ खामला मुजिरा माव ग्रा बिथांमोनानो गायजोबफायो जेन'बा जोङो दस जनसो खामलाबोबानो जोङो उम ओम पन्सास बिगा माइबाबो जों दसेनो हायो आरो दा बिदिनो जोङो गायखांनानै जोङो दैफोरखौ नायदो बा जोङो बहा दै नांगौ बहा दै नाङा बेफोरखौ मोजां नायनानै जोङो ओ बिदिनो जों आबादखौ थाल लानांगौ आरो आरो जोंहा एम्फौफोर जायोबा जोङो मुलिफोर ए सारना होदो। दा बिदिनो जोंहा खरसाबबो थाङो ओमफ्रायाय आबाद दिखोनायावबो आरो जोंहा माबा दंबावो ओ खरस थांबावो जोङो माइ हानो थाखाय मानसिफोर नांगौ जायो द जोङो आजिखालि मानसि फोरजोंबो हाबावला जोंहा मेसिन मोनोखासै डाइरेक्ट मेचिनजोंनो जोङो मारा बायदि खालामनायबो जोंहा ओ मोनसे ट्रेक्टर बायदि दं आरो मेसिन बेजोंनो जोङो हाजोबखासै। दा बिदिनो जोङो आबादखौ आथिखालावथ' जोङो माइनिया बिबाङा ओ बुरजा जादोंब्लाबो जोङो दामखौ बुरजा मोनो दा दाम बुरजा मोननायाव जोङो फानोबा मा जोङो पन्सास बिघासे माइखौ जोङो महनसेयाव सेेरोजानि फानोबबो जों फन्सास बिघायाव जोङो खमैब्लाबो जोङो से बिगायाव खमैब्लाबो जोङो सारि मन पास मन बा आठ मननि खाथियाव मोनो आरो। दा बिदि मोनोबा जोंनाव गोबां फैसा जायो जोङो जोंनि खरसखौ गारोब्लाबो जोंनाव गोबां फैसा थायो दा बिदिनो ओ जोङो बायाबा बा जोंना न'आव हा दंब्ला जोंङो आबादखौ मावनो हायो दा जों बिदिनो मावनानै जोङो जोंनि न'खरखौ जोङो फिसिनो हायो आरो। दा बेल' नङा जेनेबा जों माइ आबादखौथ' जों मावखायो जों फालांगि खालामनोल' मावा। थेवब्लाबो जोङो रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय जों बेफोरखौ मावो आरो आरो नोंथाङा जुदि खनसे मावनानै मोजाङै ओ मुलाम्फा मोनदोंबा नोंथाङा फिन खनसेबाव बेखौ थां फैगोन बोसोराव गोसो मोदोम होनानै मावनो गोसो जायो आरो दा बिदिनो ओ जोंनि गेजेराव आबाद माइ आबाद मावनाया बेनो दा जोंनि ओनसोलावथ' जोङो माइ माइरंखौनो जोंहा बोसोरारि जानाय हिसाबै बाहायो। दा ओ जोङो बेखौ रांनि थाखायबो जोङो गायो आरो दा बिदिनो ओ जोंनि गेजेराव गोबां माखासे रां दङ जायनि ओ रां खामायनो हाग्रा ओम आबाद दङ जायखौ जोङो गायनानै बा खालामनानै आबाद मावनानै जोङो फिनो हायो। दा बिदिनो जोंना समाबो जाबाय नोंथां जोङो उननि समाव लोगो मोनलायबावगोन बुंनो हायो अब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।